हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
अ आंनि मुङा बदमालि बसुमतारी आं नोंथांजों नैबे समाव जि जोंनि बर'नि फोरबो। जि जोंनि बर'नि। फोरबोफोरनि बागै आं सावरायनो सानदों आरो नोंथाङा जुदि सावरायनो ओ हायोब्ला।
जागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ आं ओरैनोथ' जोंहा बर'नि फोरबो होनोब्ला जोंहा मागो थाबाय बैसागो थाबाय। ओरै काति गासा। थाबाय नङा होमबा? बेफोरबायदि माखासे फोरबोफोर दङ। आं दा नैबे समाव बैसागुनि बागै। नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो। जोंनिजों माबायदि सोलिगासिनो। दं बैसागो रंजानाया। नोंथांमोननि जों माबायदि। सोलिगासिनो दङ दा जोंनिजों माबायदि फालियो बैसागोखौ आं बेखौ सिगाङावनो नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो बेनि उनाव आं नोंथांनिफ्रायबो मिथि नानै लागोन।
औ जागोन।
बैसागो होनोब्ला जिहेथु जों बर'फोरा आबादजों खामानि मावनानै न'खर खुंग्रा मानसि आबाद मावनानै न'खर खुंग्रा मानसि। दा बेनि थाखायनो। बैसागोखौबो मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां होननानै। फोरबो होननानै बुंनाय जायो आरो आं बेखौ मिथियो माने जिहेथु जों बर'फोरा बोसोरावनो बोसोरसेयानो आबादजों हाल खदालजों आबाद मावनानै न'खर खुङो। दा बेखौ औ बेखौ खौ मेंगा होनो थाखाय बा बेखौ बावगारनो थाखाय बा गोदान आबाद मावनो गोसोआव मोनसे बोलो फोराफिननो थाखाय बिसोरो जि बैसागनि बैसागनि से खालारनिफ्राय जि बैसागो रंजानाय बे फोरबोखौ खालामो आरो नोंथां माने जोंनियाव थ' ओरैनो जेनेबा बैसागनि से खालाराव मोसौ बैसागो जायो हा बे मोसौव सौ बैसागोआव ओ मोसौखौ फुङावनो गलिनिफ्राय ओ हुरुननानै ओ इदिनो माबायाव मा होनो दैमा बा फुख्रिफोराव लांनानै मोसौखौ थुखैयो हो थुखैखांनायनि उनाव बेखौ जोङो मा खालामो बै साराय बा खान्थाफोरनि जि माबा ओ जि हांगार बे हांगारखौ थाव गुबै जों लगायनानै जोङो बे मोसौनि मोदोमाव फुननाय जायो आरो आरो बे मोसौखौ थुखैनाय समाव जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिफा गं मेेना बायदि दाज जा बेफोरबायदिबो जोङो मेथाइ खननानै मोसौखौ थुखैलायो आरो दा मोसौखौ थुखैनायनि उनाव जोङो मोसौखौ मोसौखौ थुखैनाय समाव बेबायदिनो लाव फान्थावजों सारै सारै जोङो थुखैयो दा बेनि उनाव उनाव मोसौ गलिफोराव जोङो दिग्लिलिटि आरो लाव फानथावफोरखौ जोङो माला खालामनानै आलायनानै मोसौ गलि बा न'फोराव जोङो आलायलायनानै दोनायखौ जोंनि जों नुनो मोनो आरो बैसागोनि जि मोसौ बैसागोआव ओमफाय बेबायदिनो मोसौखौ जोङो मोसौ बैसागो खालि गोदान फागाजों गोदान दुरुंजों खानाय जायो आरो दा बेनि उनाव औ फैयै फैयै जोंहा बैसागनि नै खालार जाबाय बेयाव जोङो मा खालामो गेदेरफोरखौ मान खालामो उन्दैफोरा नोङा होमबा नोंथां गेदेरफोरखौ मान होयो सनमान होयो उन्दैफोरा म मा होनो आर आरनाय बा फालि बा गिन्जि गस्ला होनानै गेदेरफोरखौ खुलुमो दा गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ बोर सारस्रियो आरो दा बेबायदिनो जि खुलुमलायनाय गिदिरफोरखौ मान बावनाय उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय बेयो सोलियो आरो मानसि बैसागोनि से खालाराव बेबायदिनो गामि गामि थांनानै गिदिरफोरखौ खुलुमहैयो उन्दैफोरा मान बावहैयो आरो गिदिरफोराबो उन्दैफोरनो अननाय होयो दा बेनि उनाव फैबाय गामि गामि थांनानै रंजानाय नोङा होमबा नोंथां? ओ इदिनो ओ द ना खारनाय गामसा गाननानै गामि गामि खाम सिफुं लानानै बर'नि दोरोङारि आगजुफोरखौ लानानै मानसिफोरा गामि गामि मोसाहैयो रंजाहैयो आरो मागिहैयो। दा बेबायदिनो गाजा गोमजायै जि बैसागनि स्नि सान सप्तासेखौ बारहो हरो आरो जोंनिजों दा नोंथांमोननिजों बैसागोखौ माबायदि फालिनाय जायो आं बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों आरो नोंथांनिफ्राय। नोंथांया एसे से फोरमायना होबा मोजां जागौ।
नोंथां। होननाय बायदिनो जोंनियावबो जेरै बे सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि संक्रान्ति होनामा नोंथांबाहाय बे संक्रान्ति बेवहाय एक थारिक फैनायनि आगोल सानसे सिगाङावहाय बेयाव। माखासे गोखा गोखै जानाय जागोरो आरोखि।
औ
गोखै जानाय जायो ओयदिनखालि। बेदिनो बायदि हाग्रानिफ्राय एफा एनै मैगं गोथांफोरखौ। खनसायनानै लाफा सैख बेयाव मा मोनो थालिर फस्ला थालिरजों दाननानै आरो हाग्रायाव मा मा जों जाजाग्रा गोखै गोला फादुब मैगं थाइगं जिखुनु जाजाग्रा बेखौ खानानै लाबोनानै। एदिनखालि सोरबाया। बेदरजों बायदि मैया बेदर रोखोमजों जानाय जायो आरोखि ओदिनखालि। बे जोपथा सानखालि। संक्रान्तियाव बिनिफ्राय
उम
अखानायै से थारिक नोंथांमोनहा जै होनदों मोसौ बैसागु नङा होनब्ला। थां‌ आइदिन खालि जोंनियावबो बे मोसौ बैसागुआ जायो। गावबा गाव गलिनिफ्राय हुरननानै फुंबिलियावहाय थुखैनाय हाबाफारिखौ सोरबाया दैमायाव लांबाय सोरबाया न'आवनो बाल्थिंफोरजों। दै लानानै मुगाफोरजों सारस्रोबाय। दैयाव माबा मोदोमाव मोसौनि मोदोमाव बिदिनो गोदान फागा गोदान दिरुं होबाय बेनिफ्राय नों नोंथां होननाय बायदिनो जोंनियाव आथिखालाव बिदिखौ बारा नुबांनाय जायाखै माने जे हांगारदोफोरनिफ्राय बै बेखौ एरख'नानै जे थाव गुबैजों लगायनानै फुननाय
औ
जे गोदो समावहाय आंबो बेखौ मिथिदोंमोन माने फरायनो मोनबोदोंमोन जे बेबायदिखौ बैसागु बोथ बोथोरफोरावहाय फुननानै मानि माने हगारसारनाय जायो होननानै बुंदोंमोन माने मोसौफोरखौहाय। माने हगारसारनानै माने बे जुदि हाग्रा बंग्रायावहाय गांसो जाहैनो थाङोबा बिनि जे मोदोमावहाय हांगारजों थबा थबा फाख्रा फाख्रि मोसाफोरबायदि फुननानै होदों।
औ नोंथां औ।
थाङोबा बेखौ जिब जुनारा मोसा लख्राया मानि गिनानै जानो हाया आरो खि बेबायदि रोखोम मोनसे फोथायनाय लानानै बर'फोरा गोदोहाय फालियोमोन होननानै आंङो माने मिथिबोदों दा खोथाया जाहैबाय आथिखाल मुगायावहाय बे बादिखौ नुनो मोननाय जायाखै आरोखि जोंनि ओनसोलाव आं माखासे एसे ओनसोलनिखौ बुंनो थांला जोंनि ओनसोलनिखौनो बुंबाय माने नुनाय आरो मोनदांनायखौ दा सिगां समफ्राव बेबायदि सोलियोमोन आरो। आथिखालाव आं बेखौ एसे खम मोनबाय आरोखि खालामोब्लाबो खायबा खाय खायफा सोरबा मानि एकदम गोजान गोजान मबेबा मोनसे गामिफोराव लानानै बै दसेयावल' खालामनाय नुनो मोनसै माने आं सानो बेबायदि बेखौबो खालामोब्ला गाहाम मानो होनबा बे जोंनि दोरोंङारि जों फालिबोनाय जों फोथायबोनाय मोनसे जोंनि मोनसे मा होननांगौ कालसारबो होनजागोन नामा नोंथां ना?
औ नोंथां औ।
दा बेबायदिखौ लाथारनांगौ होननानै सानो आरो जेनेबा बै बैसा मोसौ बैसागु सानखाालि बेथ' थांबाय नोंथां बुंनाय बायदिनो आरोबाव अखानायै नै अक्ट'खालि बैसाग दाननि जे गिदिरा उन्दैनो अननाय होनाय आरो उन्दैफोराहाय गेदेरफोरखौ मान होनाय जिब बेबायदि मोनसे बोर साबस्रिलायनाय आरो अननाय होलायनायजों ओइदिनखालि नोंगौ बैनि न'खर बैनि न'खर थांनाय ओम आरो गाबा गाव न' खरावबो गावजों गाव न'खरनिजों मान लालायग्रोनाय फुंबिलियाव आरो सोरबायाहाय बाथौफोरावहाय बिदिनो एसे दुगैस्रां लोबस्रां सोरबा जेवारि सावो।
उम
आम फ्राय बिदिनो गावजों गाव मान लालायो दा नैबेबायदि नोंसिनिथिं नोंथाङा दि बुंदोंमोन मानि ओ जेन'बा न'खर न'खर थांनानैहाय बे मोनसे जेन'बा मान होलायनाय लालायनायखौ बुंदोंमोना नोंथाङा
औ नोंथां औ औ
सारियावहाय जोंनियाव एसे माने खम जाबाय होननानै बुंनांगोन नोंथां सिगां समावहाय आं नुदोंमोन सोलियोमोन दा थे आथिखालावहाय बेबायदि मान गिदिरा उन्दैखौहाय मान मान मानि अन्नाय होनाय आरि उन्दैया गिदिरखौ मान होनाय बेबायदिया दङ ब्लाबो माने गोबां मानि खम जाबाय मानि हानद्रेद पारस उनावहाय माने जौसे जौखोन्दोआवहाय माने ब्रैजि जौ खोनदोआल होननानै बुंजसिगोन आरो माने खावसेनि खमानो जाबाय दा बिदि थासारिखौ नाहरोब्ला आथिखालाव जे गोदोनि बायदि सैथोजों आरो फोथायनायजों बैसागु फालिनाय बे जोंनि आथिखालाव एसे एसे माने खम जालांनो हमबाय आरो आरो नै थारिखाव जे बैसागु रंजानाय जोंनि बे स्नि सप्ताया बेबायदिनो बारलाङो नंगौ ओमफाय। बैसागु रंजानाय जोंनि दस्रा जायगाथिं नै थारिखावनो सेंग्रा सिख्लाबो रंजायो नामायो जेखुनु जाया बे थारिखखौ गिदिरफोरा जोंनिया बांसिन न'खर न'खर हाबनानै रंजानाया ओ बोराय बेन्थ'फोरा ओमफ्राय थाम थारिखनिफ्राय सेंग्रा सिख ओंखारसैना आरोखि।
नंगौ नोंथाङा जोबोर ओ नोंथाङा जोबोर मोनसे बाथ बाथ्रा मोजां बाथ्राखौ रायखांना होदों। दहाय नोंथाङा जेहेथु बुंबाय बे मान बाव बा बोर होनाय बेफोर हाबाफारिया गोदोनिख्रुइ गोबां खम जाबोनो हमबाय दा बियो नोंथांमोननि ओनसोलावल' नङा जोंनि ओनसोलावबो बियो नं औ थारैनो। खमायबोनो हमदों। समजों लोगोसे आरो गो गोदोनि बैसागो आरो दानि बैसागो गोबां फाराग नुनो मोनसै आथिखालाव। गोदो गाजा गोमजायै बर'नि जि दोरोङारि आगजुफोर खाम सिफुं ज बेफोरखौ लानानै ग्रोम ग्रोम मोसायोमोन बयबो रंजा बाजायै। नाथाय आथिखालाव बे खाम सिफुं जथा लानानै मोसानायखौ जोबोर खम नुनो मोनसै। बेनि सोलायै। जोंनि जे लाइमोनफोर बा बोराय बुरैफोर गासिबो मा ओ खाम सिफुंनि सोलायै साउन्ड लानानै मोसायो साउन्ड बक्स लानानै मोसायो। दा बे मोनसे थासारिया जोंनाव ओ सोलायबोबायदों आरो नोंथां नङा होमबा दा नोंथांमोननिजोंबो बेबायदि जादों नामा?
थारैनो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो दानि आथिखालनि गोदान मुगानि आदब खायदाजों दिहुननाय गोदान टेक्न'लजिजों दामग्रा माखासे बक्सफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोनो जेराव जोंनि दोरोङारियाहाय उन जानानैसो थानाय बायदि सोलिनानै दं आरोखि नोंथां
दहाय नोंथाङा गिबियाव बुंदोंमोन जिहेथु संक्रान्ति खालि जि गोखा गोखै जानाय जायो दा बेखौ मानो जानाय जायो नोंथाङा एसे जोंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंनोथ' नोंथां मानिे आथिखालनि सुबुंफोरनावहाय माने आथिखालनि सुबुं मानिे आं गामि ओनसोलावहाय जे मानि थांखिजों जानाय जायो बेखौ सोंनाय जायाखै नाथाय आङो बेखौहाय ओरैबायदि मोनसे फरायनोसो मोननाय जादों आरो बे बेखौहाय जोंनि फोरोंगिरिफ्रा खिथादोंमोन एसे उन्दैयावहाय दा बे जानायनि गोखै गोखा जानायनि थांखिया मानि बोसोरसे माने जों गोजाम बोसोरखौहाय ओ मावबोबाय दांबोबाय जाबोबाय ओ बे आरो बोसोर गोदानखौ जों मोजाङै मोजां बारहोनो थाखाय बे गोखै गोखा जानायजों लोगोसे जोंहा मोनसे फोथायनाय लाखियोमोननो जेनबा बे जानानैहाय नैबे बोसोर गोदान बोसोर गोजामा माने मोजां मोजां थांथोंसै आरो बोसोर गोदानावहाय मानि जानानै जेबो दाजाथोंसै माने बे मोनसे बेखौ मुलि हिसाबैहाय
आथसा बेमार आजार दाजाथो
औ औ बेमार आजार दाजाथों बेखौ मुलि हिसाब बेबायदि जानानैहाय बे थांखिजों फोथायनाय लानानै जायोमोन होननानै खिथादोंमोन आरोखि आंनि सासे फोरोंगिरि आरो लोगोसे आं बेखौ बिजाबाव एसे फरायनो मोननाय बायदि मोन्दोंमोन ओमफाय आं आथिखालनि सुबुंफोराव सोंनाय जायाखै जोंनि देरसिनफोरनाव
नंगौ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय उनफोराव खाबु मोनोब्ला फिन रायज्लायफिनसिगोन नङा होमबा नोंथां औ दे नोंथां होमबा ना दे